हेल'
औ
खोनादों?
औ खोनादों।
ओरैबा फिसा खोनाथारदों खोनाबाय?
औ खोनादों।
ए एबारावसो खोनादों मा खालामदों रा?
नै दं ओरैनो जिरायना।
जाखांबाय?
जाखांबाय औ।
मा ओंख्रि
माबासोमोन आलुसोमोन ना नोंस्रालाय
जोहाबो बेनो दालि ना ओमफायो मैथा बांगालजों सयाबिनजों फाजा मोनलै
ओ
ओम जेरावबो थांखायाखै
थाङाखै ओहो माइ गायनाय ना सोलाबाखै जेरावबो
गायजेन बायानो नामा
औ
बाबरे गैयालै जोंहा दाबो गायनाय जायाखै गायनांगौलै थाब थाब गायनांगौ
ओं बोथोराबो दंबावोलै दाबो दासो जाहांदोंना खोथियानो एम्फौ जादोंलै। जोंना जानो
मारै एम्फौ जाखो
जानो दै दोनबाय थानायखाय जाखो ना माखो।
उम बिदिनो जानांगौ मुलिफोर साराखै?
मुलि सारैदोंमोन मैया गैया। सारबावाखै ओमफाय?
ए मा मुलि सारैदों नोंसोरलाय?
ऐ मैगङाव सारग्रा फुराना सारनाय दंमोन बेखौनो सारैदों नामाथाय बिफाया।
तसा। उम मेरला दंलै मुलिफ्रालाय। सारबालाय।
उम
आगोलावसो बेफोर बायदिखौ सारामोन ना मारैबा गावसोरनो बानायनानैसो सारोमोन खोमा आगोलाव।
औ
औ जेरै मोनथिथां बिलाइनि फिफां देनाय गोबोरखि आसार सोमनाय माबा माबि बिलाइ गोखा गोखिफोरखौ सारबाबो खारोनोलै माइनिया।
ए बिदि एम्फौ जानायनिया?
औ एम्फौ जानायनिया।
सा
माबाखथ' एम्फौआनो जानो हाखाया नालाय माबा बिलाइखौथ मोनथिथां बिलाइखौथ'।
उम गोखा खोमा ना?
औे गोखानि थाखाय बिनि थाखायथ' जानोनो हाखाया नालाय ओरैनो दस्रा फिफांफोरनि बिलाइफोरखौ एम्फौ जानाय नुयो खिन्थु बिनि खौ नुखा थारा।
ओ गोखागोन बुस्थुआ।
औ स्लिम स्लिम जायो दस्राफोरनिया आलदा निमखौबो जालाय एम्फौआबो निमखौबो जालायबावोसो खिन्थु बेखौ जानो हाया मादैथाय?
उम गोखा बियो गोखा ओंखायनो जानो हाया।
उम बिनि बिलाइखौ जानो हाया ओमफाय बेखौनो सारजायो होनदों मानसिफ्रा जोंहाबो सारो माबानानै
बोरै सारो बेखौ जेनेबा ओमफाय?
उम ओरैबायदि खालामो माने बिदिनो बालथिंफ्राव आरोना माने दै थानाय बिदिनो गारनाय बुस्थुफोरबाबो जायो मोजांबाबो जायो आरो। जिखुनु जाया बिदिनो बाल्थिं गारनायफोर दंब्ला बेफोर लादो गब्लं नङैफोरखौ ओमफाय बिदिनो माबादो आरो गोबोरखि गोथां माने गोथांद्रायबो नङा बांद्राय गोथांद्रायबो नङा आरो बे साननैसो सानथामसो बिदि गारनानै दोनोना
औ औ
बेफोरबायदिखौ माबादो सोमदो दैयाव दै लाग्रोनांगोन आरो एसे नों बेसिबां सारगोन बे जखानि बानायदो आरो माने नों बेसेबांसो बानायगोन आरो। बुरजाबो सारनो बानायना सोरबा सोरबा सोरबा एसेल' सारनो बानायोना। बेबायादि आरो ओमफ्राय बाल्थिङाव दै लादो ओमफाय गोबोरखिखौ जखानि होदो ओमफायो बै बिलाइखौहायबो देग्लिनानैबो होजायो माने ओरैनो सोमनाबो दोनजायो आरो सोमखागोनसो नालाय हरसे। देग्लिबा साबसिन जायो आरो औ हरसे सोमनानै दोननांगौ हरसे माने हरनै हरथामबो दोमजायो माने जेसेबां दोनो एसेबां माबायो नालाय गेब्लेलाङो नालाय बिलाइआ रसा रस ओंखारोनालाय ओरै ओमफ्राय दस्रा दस्राबो होदेरनो हायो। नों गोसोबायदि मा मा मैगंनि मुलि बानायो बे बेफोरखौ इसे नायनानैबो होजायो आरो
औ
बेबायदिनो होदो ओमफ्रायो उनावहाय सरदो आरो। जिफोर माने मुस्रिफोरजों सर औ बिदैखौ सेबदो ओमफ्रायो बिदिनो नायनायदो आरो बांद्राय गन'बा एसे दै लागायना होदेरदो नङाबा माबाजानोबो गिनांगौना एसे बोरैबा जाजानो गिनांगौ बांद्राय खरा जाबा
उम औ औ
ओमफ्राय बिदिनो सा औ सारना हैदो आरो ओमफ्राय र ओमफ्राय नो हासारबो जायो। जाहैबाय ओरै गोबोरखिनि हासारबो मोनबाय। ओमफ्राय ओरै एम्फौनिबो मुलि मोनबाय बिदि जायो दाबल इनकाम जायो आरो।
डाबल इनखामथ' आरो औ
औ बेबायदिनो होमबाना नों बायनो हासारफोरखौबो सारनांला ओरैनोबाबो गोबोरखिजो मोजां जाखायोना माया।
हाफोराबो जेबो माबा जाला
बोरैबा मोनसे एखे महरा गोसोम गोसोम जाबोथारो बिदिखौ सारना होबा कालार गोनां जाबोथारो औ कालार गोनां जाबोथारो माया
ओम
आ दे आरो बेलाय दस बिलाइ बेफोरबो बिलाइफोरबो थुना होजायोना मोखना दालायफोर ओरै मा होनोमोनलाय बै
जारमां ना सिबिं सेरेबबो थुयोमोन ना?
बेफोरखौ औ
ओम ओम
थुना होजायो आरो माबाबो मा बुस्थुमोन फ्राय मोनसेबो दंबावोन खांख्राइ खलथा ना मा होनोमोनलाय बे ओ बेफोरखौबो गेजेर गेजेर मोनोब्ला दोनजायो थुयै थुयै गनाव थुयै थुयै खाबथा खाबथा होजायो होनबा माने एम्फौआ बेयाव बाबथाबो ना मा होनदों बेबायादि नोंसोरनिथिलाय बाहाया बेफोरखौ
नैबे बाहायनाया बाहायो नैबे माबाखौ नों लोख्रा बिलाइ माबा सिबिं सोदोब मा होनो बेखौ बाहायो। बाहायनो थुनाय नुयो आं थुयो ओमफ्राय नैबे माबाखौसो बाहायफेराखै मा होनो बेै गोबोरखिजों मोनथिं थां बिलाय औ मोनथिं थां बिलाय बिनाय बेखौसो मिथिफेराखै
ओ मोजां बाहायबाय आरो म माइआवल' नङा आरो गोबां बुस्थुफ्रावनो साजायो बेयो मैगं थाइगं मैगं थाइगंफ्रावबो सारजायो होमबाना मोजांबो जायो हासारबो जाबाय एम्फौबो जाला माला
उम
बिराद मोजां जायोलै मोनसे फैसा गारनांला आरो फैसा गारनांला ओरैनो अर्गानिक जाबाय। न आव बानायनाय
हायाबो मोजाङैनो थाबाय जेबो माबाला गभर्नमेन्ट हासार होनानैहाय
औ जेबो माबा इफेक्ट जाला आरो
उ बे जेल
मोजाङैनो थाबायरै मोजां ब हायोबा बाहायनांगौसो बेफोरबायाददिखौ
औ बाहायनांगौसोथ' आरो सिगां समावथ' बिदिजोंनो सोलिबोयोमोना सोरनि माबाफोरा
बेफोरजोंनो गासिबो मेडिसिनथ' बायखायामोना दानि बायदि आरो हासारफोराथ' हासारफोरबोथ' बाहायामोना दानि बायदि मानिे पटासियाम माबा माबि माबा प्लासनो बि प्लास माबा माबाय इउरिया बिदि बाहायलाजोबसै दानिया
बिदिबाय माने औ हाखौ थैयो होनदों माने बे जायगायावहाय माने नोङो बोसोर बा सय बोसोरसो उनावहाय बाथाय जानायनि चान्स थाहैया होनदों माने सारबाय थानांगौ सारबाय थानांगौ जायो जाहैदों
जे मिथिसाराबाथाय जाला जाहैदों ओमफ्राय दस्रा मैगं जानो नागिरा जाहैदों बिदि सारबा
हायानो हाया थैयो बोरैबा हास्राव बादि जायोना
औ हफोरा अरनाय नंला आरो मैगं फोरखौ बिदि बिराद लस जाहैोलै ना
रसायो औ
माने जे जायगाफ्राव माइ जाखायो माइआ माने नांगौखिनि मोनखायो बेफोर जायगायाव होयो दैयानो मोजां खोमााना
फययानो मोजां औ गारि्रिसिनसो जायो
ओफ्राय जे बबादियाव होजायो आरो माने बे दैबो थाद'थारा माने माने बे जे ज माने हाया माने इयुनाव बांद्राय मोजां जाहैखाया बेफोरबादिखौ नायनानै होजायो आरो माने खना खना ओरै बोरै बोरै थाथारनाय एखमबा एखमबा माने औ माने खस्थ' थल' मावनाय जानानै जेनेबा मोना माया मोनथारा जेनेबा बेफोरबायदि थानाय जायगाफ्राव एसे होजायो आरो
हैओइ दानाथ' फ्राय होजोबनायखौनो नुसैना खबावनो माइनो
औल माने बाहायोबा बे बेबादि बे जायगायावसो बायनांगौ माने फिथाइ मोनथारै जतारै बिदि जायगायाव बाहायनाया जेबो नङा आरो माने जाय जायगायाव जाखायोखा मोनखायोखा बेफोरबायदियाव आरो बाव बाहायदेरनानै बांसिन गारर्जि खालामनाय जायो हाखौ माने फिथाइयनो जाखायोखा जि जायगायाव आरो होदेरबावो उम
बेफोरखौबो एसे लिमिटफोरनि सारोबा मोजांआनो ओमफ्राय अनेक नांगौनि बारा साननायबो जायोना माब्लाबानि समाव
उम आरो माबाना बेफोरथ' मा होनो दिनै एसे होबाय आरो फैगोन बोसोराव एसे होनोसै सैलाय आरो उनावहाय एसे होनोसैलाय होयै-होयै बारायलांबाय थायोना बे हायावनो हाबनानै थाखाबाय एम्फौफोराबो माबालांनो जालांबायलै गाज्रि जालांबाय मानि हा फोर माबाया एम्फौफ्रासो गुरैखियो नालाय बे
खानस्रि खानस्रिफोरखौ-खानस्रिफोरखौ बुथारबाय नाम बेफोर खान स्रिखिया हासार जायोन नङाबा ना
औ खानस्रिखिया हासार जायो आरो खानस्रियासो माबाखायोना बांसिन गुरै लाखिखायो हाखौ। सिङाव थानानै बिसोर उरग्लिबाय थायो।
औ-औ सिङावनि हाखौ हरो मा-मानोना
उम बेलथाय-बेलथाय खालामबाय थायोना बिसोरो हाखौ। बेफोरसो गुरै खालामखायो उम। बेखायनो जाय जायगायाव खानस्रि खि ब्राव-ब्राव नुयो बे जायगायाव बिराद आबार जायो नोलै।
जायोथ' जायो।
गाआानो
उम
खा ओ जेराव खानस्रि खि ब्रेव-ब्रेव दं बे जायगायाव मोजां आबाद जाखायो आरो हायाबो गुसु जा
बुसु जायो थान्दा जायो औ थान्दा
उम मालाय गोदोनियासो मिथिजबोलै जोंना दाना जाला मानथिलानो
मिथिलाथ' आरो दाना खालि थाब जानायफोरखौल' नायसै आजिखालि।
उम थाब जानायखौ नायसै ओमफ्राय बुरजा मोननायखौ नायसै। न' उनाव मा जायैगोन बेफोरखै सा सानलानो माथो। आ हा-हा बार-बारदो नामालै माथो खोलो-खोलोथार
बार बादों औ बोथोरा दिनै सान्दुं दब्लाबो बार दङ।
औ मैयानि जों दाख्लैनि जानो हबा खाथ्रालै ओंखनो हालाय लायाखै बोथोरा।
सानदुंङा ना।
औ
गरम-गरम गोजानो
गानोनो हाखायाखै दा लामाफोरखौनो आं मैया टाउन थांदोंमोन मोखाङानो खामलाबोजोबदों।
उम
उम
सान्दुं
औ सान्दुङाबार ना
उम जेनोबा दङना होमबाबो
हा
दिनै बार दंङ
बार दिनै सान्दुंआनो गैस्राया दहाय एसे नुदोंमोन आं दाथ' नै दोमहैलु
ओम
जासिगोन नामा नोंथां
औ दे होमबा नोंथां जाथ'सिगोन दे
उ
औ दे